हेल' औ खोनादों।
औ आ बेलासि समनि गोजोन हामलायनाय आंनिफ्राय नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथा उम
आ दायो बिदिब्ला बे समाव मोनसे आ जामुं जामुं आदारनि सायाव बे आयदानि सायाव आं नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन दा
औ औ हागोन नों
उम औ जामुं होनोब्ला जोंहा जेरै मानसिनि बेलायावनो जा जिब जुनारनि बेलायावनो जा बायदिसिना एम्फौ एनलानि बेलायावनो जा जों जामुंफोर खौ गिबियावनो जानानैसो थांनानै थायो औ जों गिबियावनो सुबुं माहारिया सुबुं माहारिनि मानसिनि बेलायाव नायोब्ला जों गिबियावनो जेरै बिमा बिफा बिमाफोरनिफ्राय जेरै आहार आदार जानानै जों गिबियावनो थांना थानो थाखाय जों बेखौ जाबोयो आरो देरसे देरनानै जेब्ला आ जेब्ला मानसिया गेदेर जायो अब्ला जों आ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बैफोर आबाद मावनायनिफ्राय जेरै आ आ जेरै माइ आबाद जेरै फसल बायदिसिना जेरै फिथाइ सामथायाइ बैफोरखौ जानानै जों थांना थायो नंगौना नोंथां औ औ ओ थिग बिदिनो ओ एम्फौ एननायनि बेलायावबो जेरै एमफौ एनलाफोरा जेरै बाइदि रोखोमनि ओ जेरै बिलाइ आरो बिदिनो हाग्रा बायदिसिना ओ दंफा बिफां बिलाइ बायदिफोरखौ जानानै बेसो थांनानै थायो आ जेरै आ सिखिरि फोरा जेरै बायदि रोखोमनि बिदै सोबनानै बायदि रोखोमनि आ मुवा आ बेसाद जा मुवा जानानै बिसोरो थांनानै थायो थिग बेबादिनो जिब जुनारनि बेलायावबो जेरै आ उम जेरै मैदेर मैदेरफोरा जेरै बायदि रोखोमनि जेरै थालिर बिफां बायदि बिफांफोरखौ जानानै बिसोरो थांना थायो। आरो मोसाफोरा मोसाफोरा थांनानै थायो आ जामुंनि बेलायाव ओ बिसोरो बायदि रोखोम। खोमनि जेरै गावनि स्राय फिसा जेरै दाउ अमा बोरमा बायदिफोरखौ जानानै बिसोरो थांनानै थायो थिग बिदिनो दाउसिन दाउलाफोरावाबो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जेरै माइ माइ बायदि। ओ बेगर फिथाइ ओ मिथिंगायारिनिफ्राय जे ओ दावमा दाउसाफोरा मिथिंगायारियानो थानायखाय। बिसोरो बिफा बिफां बिफां लाइफांफोरनि बायदि फिथाइ थामथाइखौ बेसो बिसोरो जानानै थांना थायो थिग बेबादिनो जामुंनि बेलायाव जों मानसिनि बेलायाव होनोब्ला जोंहा ओ माइनिफ्राय लानानै जेरै माइरं ओंखारो बे माइरंखौ जोङो ओ संनानै। जायो। माइफोरखौ दहननानै। बिदिनो थिग ओ मैगं थाइगंनि बेलायावबो जों मिथिंगायारिखौ मोजां मोनखायो जों। ओ सिगां समनिफ्रायनो जों। सुबुं माहारिया बैफोर मिथिंगाखौ मोजां मोननायखाय। हाग्रा बंग्रानिफ्राय जों ओ मैगं‌ थाइगंफोरखौ नाय। नानै ओ जि मैंगंआ जाथावथाव बैफो। फोरखौ जोङो ओ नाय। गिरनानै जानाय जायो मैगंनि बेलायाव जि मैगङा जेरै ओ मोजां जाजाथाव बा ओ मैगंनि बेलायाव। बबे गाज्रि मैगं बा। ओ जाजाथाव एबा। फाग्ला मैगं बायदिफोर। ओ बेमार आजार। जानाय बा जायिखौ सायख'नानै। बेफोरखौ जों जामुंखौ। जानाय जायो। नोंथाङाबो दे ओ। बैफोर जे जामुं। मानसिनि जिउ बा जिब जुनारनि जिउ बैफोरनि बेलायाव जानाय जामुंनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंथिनो हायो नामा नोंथांनिसिम बुंगोनखौ मिजिंथिबाय।
ओ गिबियावनो नोंथांखौ साबायखर बावबाय जे नोंथाङा आंखौ बुंफोरनायनि थाखाय सम होनायनि थाखाय। ओ नोंथाङा जे बुंदों जे जामुंनि। सोमोन्दै। जेनेबा औ। बे जामुंआ माने जोङो जे जेनेबा जायफोर माने। ओ जिब जुनारनि अनगा जेरै जिउ गोनां माने जि मानसियानो जा जिखुनु। जिब जुनारानो जा औ बेफोर गासैबोनि थाखाय माने बेयो माने जोबोद गोनां माने मोनसे ओ बिथिं आरो जेनेबा जे माने जाय जानानै जों थांनानै थायो जाय जोंनि देहाखौ माने ओ एनारजि होयोबा जोंनि देहाखौ जौगानायाव मदद होयो नो नङा ओमबा नोंथां औ औ बेखौ माने जों जों जिउआव थांना थानो थाखाय जोंनो जामुंखौ नांगौ नङा ओमबा नोंथां जामुंखौ जानानैसो जों थांनानै थायो नोङा ओमबा औ बेखौ जेनेबा बेखौ मानो जेनेबा जामुंखौ जों मानो जायो जेरैबादि जोंहा बियो जोंनो माने जोंनि देहायाव नांगौ जानायजिखिनि जोंनो गोहो बेखौ खौ होयो नोङा होमबा नोंथां लोगोसे जोंनि गोहो होनायजों लोगोसे जोंखौ माने जे बेमार आजार जानायनिफ्राय बा माबा मोनसे जेनेबा ओ खै खैफोद आफोदनिफ्राय जेनेब बा रैखा मोननो थाखाय जों देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जों जामुंखौ जायो नोंङा ओमबा नोंथा बेनिखायनो बुंनाय जे जेनेबा जामुङा गासै जिउ गोनां जिब जिराद जेनेबा जिखिनि बिफां लाइफांआनो जा जिखिनि जिउ गोनां गासै जिरादफोरनि बा बेसादफोरनि जेनेबा गोनांथार मोनसे जेनेबा बिथिं नोङा होमबा नोंथां जा मुंनिनो माने जोबोर माने माखासे माने बाहागोफोर थायो जेनेबा खायसे जामुंआ जोंनो गोहो होयो आरो खायसेया जोंनि देहाखौ माने देहानि जौगानाय बा देहाखौ जेनेबा ओ बारायनायबा जोंनि जि ओंख्रिफोरखौ मोजाङै लाख लाखिनायाव हेफाजाब होयो। खायसेया जेनेबा जोंखौ ओ जेनेबा जिबायदि जोंनो नांगौ जानाय जिखिनि गोहो देहायाव जे मोजां लाखिनो थाखाय जोंनो हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां औ बेखो बेफोर जामुंफोरनि गाहाय जानाय जेनेबा जेखौ जानानै जोङो गोहो मोनो बेनो मेन जे जामुंनि जेनेबा उम बिथिं जेनेबा जेखौ जानायनि मेन ओ पारपस नङा होमबा नोंथां भिटामिन्सफोर जेरैबा जेनेबा दैखौ लोङोबा जोंनि देहाया गोग्गो थायो बेफोरबायदिनो जेनेबा जामुं जायोबा जों भिटामिन्सफोरखौ मोनो नङा होमबा नोंथां बेखौ माने जों जानांगौ होननानै ओ गोसो बायदि जानांगो बेबो नङा नङा होमबा बेखौ माने मोनसे सिमा बा माबा जेनेबा जायखौ जायोब्ला जों जोंनि देहाया गाज्रि जागोन बेखौ जों जानाङा बा जायबायदिखौ जामुंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जोंनो जौगानाय होगोन बेखौसो जानांगौ नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां बुंनायफोरा थारैनो सैथो जोंहा जामुंखौ गिबियावनो थांना थानो थाखाय जों बे जामुंखौ जानाय जायो नाथाय जों जामुं दि जाग्रा आदार नङाबा जों थांनानै थानो हाया आरो बे थानाय बेलायावबो जोंहा देरनो थाखाय जोङो बे जामुंफोरनिफ्रायनो जोङो ओ देर लावबोनायखौ जों नुनो मोनो जों जानाय आदार गैयाब्लादि जोंङो ओ सासे जे थांना थाथावथाव जानो हानाय नङा बेफोर जानाय बेलायावबो जों ओ मोनसेनि बेलायावनो जा बा ओ जिब जुनारनि जा जों गासैबो बेफोर जामुं फोरफोरखौ जों थांनानै थायो ओ जि बे मुंफोरनि थांना थानायाव जे जोंहा बायदि रोखोम रोखोमनि जामुं मैगं थाइगं बायदिफोरखौ जों बासिय बासियै जानाय जायो जोंहा बेफोरनि बेलायावबो जों मा मा मैगंखौ जोङो औ बिथामिन बायदियोबा देहा सावस्रि मोजां लाखिनो हानाय बेफोरखौ जों बासि बासियै जानाय जायो जेरै मैगंनि बेलायावनो जोङो जेरै भिटामिन होनोब्ला जोङो जेरै गाजर ओ बिदिनो ओ उम जेरै गाजर बिदिनो जेरै जारि आरो बिदिनो खिफि बेन्दों बिदिनो दरं फुल मैगं बिदिनो सिफुं मैगं सिब र मैगं बैफोर खौ जोङो ओ देहानि सावस्रिनि थाखाय जों मोजां होननानै बैफोर मैगं खौ जे सुबुं माहारिया जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय खांना जायो नामा? गोनांथाव
नंगौ न नंगौ
बैफोर जानायनि बेलायावबो जोंहा जानाय होनोब्ला जोंनि बाय सुबुं माहारिया बायदि रोखोमनि ओ गोथाव गोथावै संना जानाय मोनो जेरै ओ जेरै अमा बेदरजों जे जोङो बायदि रोखोम अमा जेरै नार्जि नार्जिजों अमाजों संना जायो। बैफोरखौ जों गोथाव जा जायो होननानै सानो जेरै अनलाजों दाउ ओ सबायजों सबायजों जों ना गोरान बा बिदिनो ओह बिदिनो जेरै जारिजों दाउ फुदुंना जानाय दा जाला लोंनाय बैफोरखौ जों आ गोथाव गोथाव गो थाव मैगं होननानै जोङो हमना मोनो। नंगौना नोंथां।
औ नोंगौथ।
दे नोंथाङा जे बुंबाय जे ओ जामुंनि सोमोन्दै एसे? बेखिनिया ओ गोदान नोंगौ नोंगौ नोंथां। ओ बेजों लोगोसे औ आं एसे जामुंनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनो सानबावदोंमोन। नोंथां औ जेरैबायदि माने जोङो जामुं खौ जेनेबा ओ जानानै जे जोङो गोहो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा जेनेबा खायसे जामुंफोरखौ जेनेबा जोङो नांनायनि बारा जायोब्ला जोंहा खहा बो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां औ बेखौ माने जोङो जेनेबा सानै गयै जेनेबा मोनसे ओ सिमासिम जानानै जेनेबा जों बेनिफ्राय जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हा यो नङा होनबा नोंथां बेखौ माने जोङो मोजाङै ओ ओ साखोन सिखोनै जेनेबा सुनानै बा मोजाङै लाखिनानै बा गेसाव गुफुनफोरखौ जेन गैया लासे मोजाङै साखोन सिखोनै जाबासो जों बेनिफ्राय जोङो औ मुलाम्फाखौ मोननो हायो नङा होनबा।
औ औ
बो जेनेबा जों आरो बेखौ जोङो ओ मिथिंगानिफ्रायनो मोनो। होननानै जोङो जानला मोनला जेनेबा बाहायला बायब्लाबो जाया नङा होमबा नों थां बेखौ माने बे मोनसे समाव बियो जोबनानैबो थांनो हागौ। नङा होमबा नोंथां बेखौ जोंहा रैखा खालामना ला खिनायाबो जोंनि ओ दायथ' नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा बैफोरबो सैथो थारैनो नोंथांजों रायलायनानै ओ थारैनो ओ गोजोननाय मोनदों जे जों बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ जामुंनि बाथ्राखौ नों थांदों सावरायना ओ बाय जामुंफोरखौ जों माबायदि जाब्ला जों माबादि थांना थायो ओ बेफोरखौ जों नोंथांनिफ्राय रायलायनानै मिथिना मोनबाय ओ बिदिब्ला बे जामुंनि आयदानि सायाव रायज्लायनाय बे आय आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ नों नोंथांजों बेखनिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों